खोनादों नोंथां?
औ खोनागासिनो दे नोंथां ।
औ औ आचसा नोंथां?
औ ।
नोंसिनिथिं ओ ओ रांखान्थि बिथिङाव मा रोखोम मा फैयो रां खान्थिफ्रा माबा रां आरजिनायनि बेलायावहाय?
औ औ रां आरजिनायाथ जोंनाथ रां आरजिनाय माने मान होनोब्लाथाय जोंना गोबाङानो आबाद मावो माइ आबाद इनिफ्राय हाजिरा मावो इनिफ्राय खायसेया फालांगिरि मावो ।
औ औ ।
औ ओमफ्राय आरो खायसेया अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बेफोरबायदि मावो ।
औ ।
जोंनिया आरो
गोबां सेंग्रा हक माबा हक जोंना आरो खामानि मावो गामियाव । मिस्ट्रि सोरबा बा गारि सलायो । सोरबाबा टेक्टर सलायो दा नै दैज्लां बोथोर हालौनाय । बेफोरबायदिनो जोंना मावना जायो आरो माने । खामानिखौ ।
आरजिनाय जायो आरो
औ औ औ ।
आथिखालाव गोबां ओ गुबुन सायावहाय थांनानै रां नोंथांमोननि गामियावबो दं नामा बिदिया?
अ जोंनियावबो बेफोरबायदिया दङो । साफा सानै दं । बारा एसेबां गैबाङा जोंनिया माने माने गुबुनाव थांनायाबो मोजां । मोजाङालाय ।
औ मोजां ।
हायोब्ला गामियावनो मावनानै जायोब्ला मोजां जायो आरो ।
साबसिन जायो उम ।
औ गामियावनो जों मावना जानो
औ ।
मावनानै जायोब्लाथाय खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों।
मावनानै जायोब्लाथाय जोङो गामियावनो गोबां खामानि गोग्लैसानै दं बेफोर खौ जों नागिरनानै जोङो मावनानै जानो रोंनांगोन । नोंनि खामानिखौ खामानिखौ आखाइयाव लानानै जोङो मावदावबासो जोंङो रोंगोन ना नोंथां। माने जोंना आरो गोबां बरफोरा माने बिजनेसखौ जोंङो आखाइयाव लाया
औ औ
नंगौना नोंथां? गुबुन गुबुनफोरा माने गुबुन हारिनि मानसिफोरा माने बिजनेस मावनानैनो सोलिनानै गोबां रां खामायो नोंथां ओ ओ
गुबुनाव थांब्लाबो माने बे खामानिखौ सोलोंनानै फैया आरो रोंखा राखा जानानै फैयाबो जायगायाव मावफैनो हानाय जाया थांनानै रां आरजिनो थाङो रां आरजिनो थां आरजिनानै फैयो जा एसे मोनो बेखौ बेनिफ्राय खामानिखौ सोलोंनानै फैया
औ नों
खायसे खायसे सोलोंबोयो गुबुन हादोराव थांनानैबो रांबो आरजियो। मोजां मोजां न मोजां मोजां सम्पतिबो आरजिफैबाय खायफा खायफाया आरो खायफा खायफाया ओरैनो थांङोल ओरैनो फैयो
ओ
ओ नोंथांङा माबायाव थांफेरबाय नामा? ओ शिलंआव थांफेरबाय नामा?
औ शिलंआव आं थांफेराखै नोंथां माने थांनो गोसो जादों। दों‌ गोबां बेयाव गोबां जा वाटारफलफोर दंना
उम
बेफोराव थांनानै खनसे दुगैनो गोसो जादों
अ अ अ आदसा रां आरजिनायाथ शिलं बा औ भुटान मा होनो मेघालया मेघालआव गोदोनि मानसिफ्रा गोबां खयला जावनानैहाय रां आरजिहैनो थाङोमोन।
औ औ
बेबायदि दंना गैला दा खैला
अ गैला जोंनिया गामियाव दा बे गैबांला गोदो थांङोमोन गोदो थांनाय नुयोमोन। दानिया माने गैला मा जाखोथाय बन्दसो जाखो ना माखो दानिया माने थांला थां गोदो थांनायफोरा दा फैनानै थाफैजोबबाय न'आव गामियावनो खामानि मावनायखौ नुनो मोनबाय आरो नोंथां नोंथांमोनथिं दाबो दं नामा?
बेवहाय नुहरोमोन माने रां आरजिनायनि लामाया गोबां एभेलएभेल गैयामोन नालाय बेवहाय थाङोमोन गोदोनि मानसिया ओ रां आरजिनाया दाथ' आथिखालाव जायगायावबो हायो। बेवहाय लेबार लानानैनो हायो आरो गावबो जाय खुलिग्रा बेबो आरजिनो हायो नङा होमबा
हायो नोंथां हायो।
नोंथांमोननि थिंजायबो दं नङा होमबा
न'आव बानायनाय इथायाना नोंथां औ बेखौ साननैसो बानायसोदोंमोन जों गाम जोंनियावबो दा गैथ'ला माने बारा सोलिलाबानो बे इथाया माने दा बै मेन इथायानो दामा खमायना हाबाय नालाय।
औ
दा ओइ मेन मेन इथान औ मेन इथानि दामानो खमायबाय नालाय बेखौ बारा बायबांला दानिया।
औ औ औ बानायनाया
औ नोंथांमोनख बेसे सोलिगासिनो दं आरोयैनो
आथिखालाव ओ सिमेन्टआ साबसिन जायोना माबाना साबसिन जायो मा होनो